खोनादों ना नोंथाङा? औ।
औ नोंथांआ खोनादों ना?
औ खोनादों।
अह अह बिदिब्ला नोंथांजों औ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन, नोंथाङा सम दं ङना?
दङ नोंथां।
ओ बिदिब्ला जोङो ओ बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां दैयावहाय बे बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायग्रोनोसै नामा नोंथां?
औ औ जागोन नोंथां।
औ अह। जोंहाथ' बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने ओ ओंखामनि अनगाबो गोबां गोबां रोखोमनि बेफोरबादि ओ ओंख्रिफोर मोजां मोननाय दङ नङा होमबा औ जेरैहाय जिखुनु जोहोल ओ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने बर'फोरा गोबां खारदैजों ओंख्रि खारदैनि ओंख्रि बेफोरबादि ओंख्रिखौ खारदैजों संनायफोरखौ जोबोरैनो मोजां मोनो आरोना।
औ नंगौ नंगौ।
बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो ओ गिबियाव जोङो बेफोरबायाददि बर'फोरनि दोरोङारि मोजां मोननाय ओंख्रि होनबा जोंहा जेरै अनलाजों दाउ ओ सबायाइजों साम' अनला बेबायदि बायदि ओ अमा जों नारजि आरो मैथााजों ना बेफोरखौ माने बर'फोरा आ जोबोरैनो थावनाय मोनोबा बिसोरो बर'फोरनि दोरोङारि हिसाबै बेफोरखौ माने मोजां मोननायनि थाखाय दोननाय जादों आरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ जेरैहाय जोङो ओ अनलाजों दाउ बेयो जोंनि मोनसे जोबोरैनो माने एंगारहै सोमोन्दो। होननानैबो बुंनांगोन आरोना जेरैहाय जोङो माबोरैहायबा जोंहा जेरै गोदो गोदाय समनि समनिफ्रायनो जोंहा नेमखाम नेमखान्थि बादि जोंहा मा ने ओ जिहेथु जोंहा बे हिनजाव गोदान बा हौवा गोदान बेफोर हाबाफोराव माने अनलाजों दाउखौ हाथा खुरनाय बेफोरदियाव बाहायनाय जायो। ए आरो ना‌।
औ नंगौ नोंथां।
ओ बेफोरनि थाखायनो माने जोङो बेफोर अनलाजों दाउखौबो जोंनि माने बर'फोरनि मोनसे एंगार एंगार हायि सोमोन्दो बा जोंङो सोमोन्दो थानाय बेफोरदियाव लाखिना दोननाय जायो आरोना। अ जोंङो बेबादियैनो जोङो बेबाददिनो जेरै जों अनलाजों दाउ बुंब्लाथाय जोंहा जेरै अनलाजों जों दाउखौ बोरै सङो बोरैहाय सङो होनोमब्ला जों गिबियावहाय
औ औ नंगौ। हेलौ, ' नोंथां। नोंथांना नेटनि प्रब्लेम जानो हागौ नोंथां खोनाफैयाखै खोनादोंना नोंथाङा जालाय बाय नेटनि प्रब्लेम। हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां खोनादों ना। हेलौ, नोंथां